हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
अ बिदिब्ला नोंथांजों आंङो जोंनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो होननासो फन खालामदोंमोन नो थाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
नोंथांमोननि ओन्सोलावहाय बैसागु फोरबोखौ मा बायदियै हाय' खुंनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागो फोरबो खुंनाय होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिगौ नङा होमबा? जोंनि बर'फोरा बर'फोरनि फोरबो बैसागु रंजालि फोरबो होनो ब्ला जोंनि आंगो नागार हायै फोरबो।
नंगौ ओं।
मानोना बे फोरबोआ जोंनि ओ बोसोराव खनसे फैयो।
औ।
बे फोरबो जानायनि सिगांनो जोङो ओ गासैबो
सुबुं बर' सुबुंफोरानो न' न'फोरखौ साफा खालामना नै जि सोम गासिखौबो साफा खालामनानै न'फोरखौ लिरनानै लाग्रोयो आरो ना।
औ।
ओम आरो जोङो ओ बिनि बैसागो गाबोन बैसाग बैसागो आरो दिनै बायदियाव जोङो मोसौ मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैना नै जोङो गोदान दिरुंजों ओ गोदानै जों खायो आरोना
औ नंगौ
ओमफ्रायनो जोङो बैसागो जेराव बैसागो होनना बुङोब्लाथ' ओ बैसागो दान मोनफैनाय लोगो लोगोनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा उम जोंनिख्रुइ बा बिसोर उन्दै उन्दैनिख्रुइ गोदोरखौ
खूलुमो आरो ना नों
ओम नोंगौ नोंथां
गोदोरफोरनि बोर लायो आरो गदोरफोराबो बिसोरो गोसो खुसियै ओ बोर साज्रियो आरो ना
औ
बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो बैसागो बैसागोआ जोबोद ओ रंजाथाव आरो ना ओ गासै गोसो सुग्लायहोयो बोराय बुरै गथ'-गथाइ सेंग्रा सिख्ला गासैबो दुखु दाहा बावगारनानै बैसागु स माव गासैबो रंजायो रंजाफायो
औ नंगौ
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो बैसागो मोसानाय जेराव खाम, सिफुं जथा, सेरजा लानानै गावनि ओ सिनायथि दख'ना जेराव बर'फोरनि आंगो सि दख'ना फालि आरो हौवाफोरनि गामसा, आर'नाइ, गस्ला गुफुर बिदिनो बेफोरखौ गानै जोमै जोङो रंजानो ओंखारलाङो आरोना
औ नंगौ
गासै स्नि सानहालागै जायो आरो।
औ
औ नोंथां आरो बैसाग
जेरै जोङो बैसागु होनोब्लाथाय बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो नोंथां मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु। मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोङो खुंनाय जायो आरो नोंथां। जोङो मोसौखौ थुखैनायनि सिगां जोङो लाव फान्थाव देग्लि लावथि थाराय हालदै बेफोरखौ जोङो बेनि उनाव जोङो सैथ्रो दाननि जोबथा खालार खाल मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बेबादिनो जोङो। मोसखौ थुखैनाय जों बे औ फिसा फिसा हानानैहाय जोङो आर'आव माला सुनानै लानाय जायो आरो नोंथां बेबा बिदिनो जोङो मोसौखौ खाथि खालानिनि फुख्रि बा दैमा दैसायाव लांनानै थुखैहैनाय जायो आरो।
औ औ।
जोङो मोसौनो हांगारनि फोथाबो फोननाय जायो आरो नोंथां थाबैजों। बेनि जों हालदि गोथांबो फोननाय जायो खार'वाव आरो जोङो हाना लानानै फान्थावखौ बेनिफ्राय मोसौ मोनायावहाय बिसिनो गोदान फागा गानहोनाय जायो। बेबादिनो मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो आरो नोंथा। आरो बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय बैसाग बैसागोनि बयबोहाय स्रां लोबस्रां देलाय मालाय दख'ना गोदान हौवाफोरा गामसा गोदान बेबादिनो आर'नाइ बैसागो ओंखारो आरो नोंथां आरो गेदेर फोरखौ मान होयो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय गामिनि बयबो बो बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ। बयबो ज' ज' बैसागु रंजानो ओंखारो आरो नोंथां। जोङो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेबादिनो जोङो थरखा लानानै जोङो न'खर न'खर बैसागु मागिनो थांनाय जायो आरो। आरो बेनि उनावहाय जोङो दाब दाब जायगा बा न'खरफोराव हाबनानै जोङो गोदोनि दिनावथ' बर'फ्रा मोनसे बुरजा दङमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जोङो न'खर न'खर थांबा जेरैहाय माइब्रानि रोसि बा माथानि बेफोरबादि जुमाय संनानै दोननायखौ होनाय जायोमोन आरो नोंथांश नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो ना?
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय दा एसे खमायबोनो हमबाय बेफोर हुदाया
औ।
बेबादिनो जोङो न'खर न'खर बैसागु मागिनायाव अननानै बेबादिनो माइब्रा रोसि मा माथा नि रोसि बेफोरबायाददि होयोमोन आरो नोंथां। जोंनो न'खर न'खर मागिनो थांनायाव बेबादिनो फैसा बा माइरं बे बेफोरबायदि हरनाय जायो आरो नोंथां।
अ औ।
आरो बैसागुआव जोंहा मोनसे नियम दङो जेरैहाय सेजौ सेथा गोखा गोखै जानाय नङा होमबा
औ
जाहाथे जोंनि देहानि बेमार आजारफोरा हामो बा जोंनियाव बेमार आजार जाया होननानै बेफोरबायादि फोथायनाय लानानै बर'फोरा बैसागुआव सेजौ सेथा गोखा गोखै हाग्रानिफ्राय खांनानै जायो आरो नोंथां
औ औ थारैनो नांगौ।
औनंगौ बेनिफ्राय जोङो बे मागिनानै मोननाय माइरं बे माइरंखौ जोङो ज'यैनो दुब्लि फोथार बा अबेबा दैसा सिङावहाय जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां जयैनो
औ थारैनो नंगौ
बेबादिनो जोङो बैसागुखौं रं रंजा बाजायोै खुंनायखायनो रंजालि बैसागु होननानैबो बुंनाय जायो आरो
औ थारैनो नांगौ
औ बेबादिनो जोङो आबादजों दैज्लां बोथोरनि आबादजों सोमोन्दो लाखिनानैबो जोङो बे बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो ना
औ
आरो बेजों लोगोसेनो जाहाथे जोंनि आबादफोरा मोजां जायो एम्फौ एनलानिफ्राय जाहाथे जों जेबो खहा जाया बेफोरखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बे बैसागुखौ खुंनाय जायो बेबादिनो जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै रंजानानै खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
आरो बे जोङो जेरै बैसागु रंजानायाव थरखा खाम जथा सिफुंफोर बाहायो। बेफोरखौ जोङो जोंनि नै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैहाय जोङो खाम खौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जिब जुनारनि बिगुरनिफ्राय बानायनाय जायो जेरैहाय मैसो बा मोसौ बेफोरनिफ्राय आरो सिफुं सिफुंखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो जेरैहाय सेरजा सेरजाखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो थरखा जोंनिनो खाथि खाला मोननाय दंफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ थारैनो नंगौ
बेबादिनो जोङो बेफोरखौ गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लानानै बेफोरबायदि न'खर न'खर बैसागु रंजानो थांनाय जायो आरो नोंथां नाथाय आथि नोंगौ आथिखालनि दिनावथ' बक्स आरि बेफोरबादि लानानैसो जोङो रंजानायखौबो नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबादि लानानै मोसायो नामा?
औ नोंथां जोंनिथिंबो ओ बिदिनो बर'फोरनि दामग्रा आगजुफोरानो बिदनोसै आरो ना नोंथां खाम सिफुं सेरजा जथा आरो ओ बेखौ मा होनोमोन बिदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो ना नोंथां बुंबाबोजो बुंख'नो हाया औ
बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय नंगौ बैसागुनि सोमोन्दै मिथिनानै गोबां बाथ्रा मिथिबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
जोंहा समाबो जाबाय
औ नंगौ दिनैनि सावरायलायनायखो एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे नोंथां गोजोन्थों